हेलौ नोंथां औ नोंथां ओ खबरफोरा मोजाङै ना नों थां
खबरा मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ आंनाबो बिदिनो गेजेराव मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव दं दासान सान्दै ओ आं इसे बायजोयावस जिरायदो र' नोंथां माने थान्दा बारहावा लादों।
औ औ बोथोराबो गरमथार ना।
नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां।
औ माने आं माने बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय ओ आबाद ओ बेनि बागै एसे सावरायनो लुबैदोंमोन नोंथांजों।
औ औ सावरायजायो।
जोंहा बर'फ्रा थ गोबाङानो आबादनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थाग्रा नोंथाङाथ' मिथिखागौ। थ
औ नंगौ।
औ दा जोंहा आबाद मावनो थाखाय ओ जोंनि बर'फ्रा ओ जेनेबा गोदोनिफ्राय मिथिंगायानि माने मि मिथिंगायारि बायदिसिना माबाफोरनि सायावनो सोनारना थायो। ओ दासो जेनेबा जौगालांनायजों लोगोसे बायदिसिना जोनथोर बायदिसिना ओ मा होनो बिगियानारि जोनथोरफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो ना।
औ लोगोसे बायदिसिना मुलिफोर बेफोरखौ औ
औ औ दा दा बेफोर रासायनारि बायदिसिना बेसादखौ बाहायनायनि जोंहा दं आरो खहाबो दं। आ नोंथाङा जेनेबा आबादनि बागै मोनथियोब्ला एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा? आ बायदिसिना रासायनारि बेस साद बाहायोब्ला माबायदि खहा जायोबा मुलाम्फा जायो?
औ नंगौ। दे होमालाय आं आंनि मिथिनायखिनिखौ आं फोरमायनोसै
औ औ।
उम जोंहा ओ गुबैयै ओ बर' हारिखौ जों बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादनि सायावनो सोनारनानै सोलिबोनाय ओ मोनसे हारि। बियो जोङो मानोना आबादनि सायावनो सोनारो जोङो ओ माने बांसिनानो बेबायदिनो जों माने गोदो आथि ओ गोदोयावथ' जोङो रासायनारि ओ बेफोरबायदि बिगियानारि आदबजों दिहुननाय रासायन रासायनारि हासारफोरखौ जों बाहायामोन।
औ।
उम जोङो नयावनो मोननाय ओ गोबोर ओ मोसौनि गोबोरखि बेफोर बायदिसिना बेफोरखौनो जों बाहायोमोन। नाथाय ओ बुंनोरो बुंनो थाङोब्ला बै गोदोनि समाव जोङो ओम बै गबर हासारफोरखौ बाहायनायाव जों दायो माने दानि रासायनारि हासार बाहायनायजों जेसेबां मुलाम्फा माने मोनो नाथाय बै गोदोनि बै फोर ओ अर्गेनिक हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो बेसेबां माने फसलखौ जों फिथाइखौ मोननो हायामोन आरो हायामोन। ओ नाथाय ओ ओ ना थाय दानि बिगियानारि आदबजों दिहुननाय रासायनारि हासारफोरखौ होयोब्ला जोङो फिथाइखौ बांसिन मोननो हायो। नाथाय जोङो ओ फिथाइखौ बांसिन सिन मोननो हायोब्लाबो नाथाय बे आथिखालनि बे रासायनारि हासारफोरा माने ओ आबाद फोथारखौ गाज्रि खालामो माने गोबां गाज्रि खालामो माने ओ लासै लासै आबाद आबादा जा खमायलाङो ओ हाया गाज्रि जालाङो बेनि हानि माखासे मोजां ओ जिउसाब फोरा ओ गोमालांनो हमो जायनि औ थैलांनो हमो जायनि जाहोनाव जोंना आबादा माने गाज्रि जालांनो हमो ओमफ्राय जोङो बै रासायनारि हासारखौ जोङो खनसे बाहायोबा माने खोम खनसे गिबि खेबाव जों बाहायोब्ला ओ एसे बाहायोब्ला नाथाय नैथि खेबाव जों बिनिख्रुइ ओ मोनसे फानसे बाराबाव बाहायबावनांगोन आरो जुदि थामथि खेब बाहायबा आरो जों फोर बै सिगांनि नै खेबनिख्रुय आरो फानसे माने बारा बाहायलङो बेबायदि बाहायलांनांगौ जायो आरो जोङो। माने जोबोर गाज्रि जों रासायनारिक हासार बाहायोब्ला जोबोद खहा दङ आरो। औ।
दा जोंहा जि जिबियारि हासार बाहायोमोन जेरैबायदि गोबोरखि बिदिनि हासार एबा बायदिसिना जाबोर जोथोर बिनि हासार बाहायोमोन अब्ला आ गमामायैनो जेनेबा जोङो फटलखौ एसे खम मोननो हायोमोन। ओ नाथाय जोंहा हानि गुना गाज्रि जायामोन आरो बे फसलखौ माने जोङो बोसोरफ्रोमबो जेनेबा थि बिबाङावनो जेनेबा मुलाम्फा बेबायदि मोननो हायोमोन आरोना
नंगौ नंगौ
औ नाथाय आथिखालाव जि जोङो रासायनारि हासार बाहायबाय ओ बिनि जाहोनाव जेरैबायदि हानि गुना खमायलांनो हमदों। माने माबेबा माबेबा बोथ थोराव माने बालाबारि जानाय बायदि जायो आरो ना हाया आरो जोंहा जेनेबा फसलनि बेलायाव बो फसलफोरा मायबा बोथोराव मोजां जायो मायबा बोथोराव गाज्रि जायो आरो आ जेरैबायदि जोंहा रासायनारि हासार बिनि बेसेनाबो गोबां जायो
नंगौ।
माने ओ आबादारिफोरा माने बांसिनानो जोंहा एसेबां धोनि नङा। गोरिबानोसै बुंजायो अब्ला माने बेफोर हासारफोरखौ बायनो एसे गोब्राब जायो आरोना। आ बिनि खायनो ओ आंनि नोजोराव माने रासायनारि हासारा बियो एसेबां मोजां नङा जोंनि थाखाय जेनेबा जिबियारि हासारानो मोजां।
नंगौ नंगौ।
औ नाथाय। दा ओ गोदान मुगायाव आरो गोदोनि मावखान्थिफोरा एसेबां सोलिया नालाय बेनिखाय माने आबादारिफोराबो राहा गोथै जानायाव जेनेबा रासायनारि हासारखौ बाहायनो गोनां जायो आरोना।
नंगौ।
औ। दा नोंथाङा जेनेबा जोंनि बरफोरनि जेनेबा बोथोरारि आबाद बिनि बागै माबाफोर गियान दङ नामा।
औ मिथिगौ एसे।
औ।
बोथोरारि बोथोरारि आबाद होनबा जों दैज्लावथ गुबैयै जोङो माइखौनो बांसिनै गायो। बिनि उनाव जोङो जानो थाखाय। खायाइ बायदिसिना मैगं थाइगं फोयो जेरै मैथा।
औ।
ओमफ्राय। बायदिसिना ओ आं बांद्राय गोसोआव गैला बार ओ मैथा बेबायदिनो बायदि सिना ओ बानलु सानलुफोरखौबो गायो। जोङो जानो जानो। थाखाय ओमफ्राय जों मेसेङाव मेसेङाव जोङो बांसिन मैगं थाइगं गायो ओ मैगं थाइगं गायो लोगोसे जोङो मेसेंआवबो ओ माइ गायो मेसेंनि माइ। खौ जोङो मेंसे अ माइ। बो गाइयो। बेबायदिनो मेसेङाव जोङो ओ आलु ओ मैगं। बा आलु ओ मुला। ओ बेबायदिनो ओ लाफा। बेबायदिनो आरो गोबां ओ बायदिसिना मैगं थाइगं दङ आरो। बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव। मावो।
जोंहाथ माइआनो जोंना गाहाइ आबाद होनजायो। औ नोंथाङा दा। जेनेबा माइआ मा बायदि जायो। बेखौ मोनथिगोन नामा बेनि जेनेबा आयदा हाबाफारिफोरा माबोरै सोमजियो?
गायनायनि औ माइ गायनायनि आयदाखौ होनदों नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
उम दे अ नोंथांनिसो बुंफोरनानै होदो दे ।
औ माने जोंहाथ माइआानो गुबै आबाद जाबाय नालाय।
औ।
बेनिखायनो माने जोंना बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोबाङानो माइ आबादखौ मावनाय जाखायो दैज्लां बोथोराव। दा जोंहा माइ आबाद मावनायनि। गिबि मावखान्थियानो जाबाय जाय जोङो ओ माइ गायनो गोनां। जाय माइ बि बेखौ जोङो माने ओ गायनायनि सिगां एबा फोनायनि सिगां ओ माने दैयाव सोमनानै दोन्नो गोनां जायो ।
औ औ।
औ बिनि उनाव बोखांनानै जोङो जेनेबा दैखौ रान्नो होबाय रान्नानै जाय हायाव जोङो ओ बे मायखौ फोगोन एबा गायगोन औ मान औ औ औ औ ओ हाखौ माने थाग थियारि खालामना लानाय जाबाय जोङो जेनेबा मोसौजों नङाबा टे क्टरजों हालेवना लानाय जाबाय
औ।
औ बिनि उनाव जोंहा आरो जा थियारि जाखानाय जोलैनि माय बेखौ माने बेयाव फोनो हानाय जाबाय आरो ना
औ नोंगौ।
थ जोंहा से दान नै दान थाम दान बेफोरसा सम लानानै उनाव देरलांनो हमो
औ औ नंगौ।
औ नांगौ समाव दै होबानो जाबाय आ बिनि उनाव जोंहा खोथियाखौ जेनेबा ओ लाइमोनफोरानो फुयो बांसिन खोथिया फुनाय जायो ओ बेनि उनाव आरो जोंहा जा खोथिया फोदो ओ बेखौ फुखांनायनि उनाव ओ थिखाना दोन्नाय जागाफोराव हालेवनानै बायदिसिना ओ मै होनानै ओ जोङो हाखौ फोमोन्नाय जायो आरो बेयाव आरो आइजोफोरा माने मायखौ गायनाय जायो आरोना।
औ।
बेनि उनाव ओ गायखांनायनि उनाव मायआ ओ जौलांनो हमो जौबाथाय उनाव जोङो ओ एम्फौ थैनाय मुलि एबा ओ बायदिसिना हासार ओ बायदिसिना आरो जेनेबा मा होनो बेखौ बिबार बारहोनाय बायदिसिना मुलि ओ बाहायो खायफाया गोबाङानो बाहाया ना थाय ओ खायफाया बाहायो। आरो बेनि उनाव नो नांगौ बायदियै दै होनानै उनाव जोंहा मायखौ हानाय जायो आरो माने बेयो माने ओ एसेबां गोथौयै ओ माने बुंफोर जायाखैबाबो एने
औ थिगानो थिग थिगानो नोंथां औ जों माने ओ बेनो आरो आथिखालाव जोङो आबाद ओ आबाद मावो होनब्ला जोङो मुलि बायदिसिना बाहायाब्ला थ जोङो आबाद खौ मोननो हानायानो गोब्राब
औ गोब्राब
औ जोङो नांगौ समाव आरो आथिखालाव ओ दै बायदिसिना अखानिबो आंखाल जासै ओ दंग बिदिनो बिलो दैमा गैला। बांद्राय ओमफ्राय दै फैनाय लामा गैला जायनि जाहोनाव ओ नांगौ समाव जों दैखौ होनो हाया ओ दै मोना हाया रानस्रावनानै ओ माइआ गाज्रि जालांलायो। ओमफ्राय ओ बेबायदिनो आबाद फोरखौ आथिखालाव माने बांद्राय नांगौ बायदिया फिथाइखौ जों आबादनिफ्राय मोननो हाया आरो बेफोरनि थाखायनो।
औ औ ओ जायनि जाहोनाव जोंहा आबादारि फ्रा एसे आ माने सहायनो गोनां जायो आरो ।
नोंगौ नोंगौ आबादारिफोरा गोबां माने खैफोदाव माने सम लानानै सम गोबां । खैफोदाव गोग्लैनांगौ जायो
औ औ नाथाय दासिमबो आबाद मावनानै जोंहा संसार जानो हायो बि नंगौ आरोना ।
नोंगौ नोंथां औ माने जोंना दासिमबो आबादनि सायावनो सोनारनानै ओ माने फ्राय बांसिनानो दं आरो माने आबादखौ एंगारनानै माने जों थानो हाया होननाय बायदि । जानानै दं आरो आबादनि अन
औ । दे अब्ला नोंथां जों जोंहा समाबो जाबाय ।
औ दे नोंथां उनाव मोजां खाबुफोर समफोर मोनोब्ला मोजां सावरायफिनगोन
औ दे नोंथां ।